ओ बे समाव नोंथाङा ओ फ्रियावनो दंथ'यो नामा नोंथां?
बे समाव
औ
आङो इसे फ्रियानो दङ बे समाव।
औ ओ ओ नोंथाङा ओ फुंनि जामुंखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
फुंनि जाग्रा आदारखौ जोंहानि नख'रालाय जाखांबाय जानायालाय आं जायाखै आरो। नोंथांमोननि न'खरालाय?
ओ जोंनि न'खरावबो आङो ओ जोंहा जाखांबाय। ओ जोंहा मैगंआ जाहैबाय ओ लेस्रा भाजा ओमफ्राय ओ कबि भाजा बेनोमोन आरो नोंथां।
ओ नोंथांनो ओ फन हरनाय जाहोना जाहैबाय आङो ओ मोननैसो एबा मोन-मोनसे टपिकनि सायाव बाथ्रा रायलायनो फन हरदो नोंथां।
औ मा टपिकनि सायाव नोंथाङा आंजों रायज्लायनो होननानै थांखि खालामदों?
औ आङो ओ मिथिंगा एबा आबहावानि सायाव नोंथांजों रायज्लायगोन आरो नोंथां। नोंथाङा रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हायो।
औ फै जों बिदिबा ओ जोङो दायो मिथिंगा एबा आब'हावा आयदानि सायाव रायलायगोन। ओ गिबियावनो ओ नोंथाङा मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथांनिसिम हागोन नोंथां।
औ
बिब्दिबा आं जागायनोसै नामा?
औ जागायदो नोंथां।
मिथिंगा होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुजि मोनो जोंनि सोरगिदिं थानाय न' बां बिफां लाइफां मानसि दोमसि थांनाय हान था मेला दैमा दैसा हाजो हाला, हाखर जाम्फै गासै आं मोनथि मोनो। नोंथाङाबो मिथिगौ बे बाथ्रा दा बिनिनो मादाव जोङो मिथिंगानि मोनसे ओ बाहागो सुबुङाबो होननानै बुंनांगोन। जेरावहाय बे मिथिंगायावनो जों गासै हारि फोलेरनि सुबुंफोरा थांनानै थायो। न' बां लुनो थाखाय जोङो हाफोरावहाय बा हा बिखुं सायावहाय जों न' फसंना मोजां मोजां सोरबाबा फाखानि सोरबाबा औवाजों बानायनाय न' आरो सां बेफोरबायदि न' बानायनानै
औ
थायो बेजों लोगोस जों थांना थानो थाखाय बे बुहुम मिथिंगानिफ्राय हानि सायाव जों आबाद मावनानै बा हायाव आबाद मावनानै जोंङो जा आरो जों बे मिथिंगानिफ्राय गोबां जोङो बिथाइ सामथाइफोर मोननो हायो बिफांफोरनिफ्राय। बिफांफोरनिफ्राय जोङो न' लुनो थाखाय मोजां मोजां बिफांनि टक्टा बा बाटामफोर मोननो हायो। अक्सिजेन मोननो हायो जों मिथिंगानिफ्राय। मिथिंगानिफ्राय जोङो बायदि मैया दाउसिन दाउलाखौ जों नुनो मोनो हाजोफोरखौ जों नुनो मोनो। हाजोफोरनि फ्राय जोङो ओ जोनि होबथानाय बार होबथानायनि जाहोनाव जोंनियावहाय अखा फैनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां बिफां लाइफां थानायनि था खाय जोंनाव अखा फैनायखौ जों नुनो मोनो। मिथिंगाया जोंनो बार होयो। आरो सान्दुं अखा होयो। बेजों लोगोसे आरो जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां जिब जुनारफोर नुयो। दैमा दैसा अन्थाइफोरखौ जों मोननो हायो मिथिंगानिफ्राय। मिथिं गाया बिब्दिनो जोंनो लागै गोबां जोंनि जिउ थांना थानायावहा बिफाव होयो आरो। जे बिं मिथिंगानि सायावनो जों हान हान्थामेला बानायनानै थांलाय फैलायनि खाबुनि थाखाय जों राहा खालामनानै लायो। बेबायदिनो जों मिथिंगानिफ्राय गोबां जोंनि जिउआव बाहायनो गोनां गासै माबाखौ जों सोनारनानै नायो। बिदा नोंथाङाबो एसे बुंनो हासिगोन।
ओ जों जोंबो बुंनो हायो मिथिंगायाव ओ सानथ्र'हायै ओ माखासे ओ दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो मिथिंगाया।
औ।
बे मिथिंगानि गेजेरावनो जोंहा ओ आसामखौबो बुंनांगोन आसामाबो मिथिंगायारि नुथायावल' ओ समायना नङा। ओ सानस'हायै मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दङ।
औ।
ओ जोंनि सानजा एबा सा सानजा ओ भारतनि ओ मिथिंगानि माबफोर ओ रानिया ओ आसामानो बुंजागोन नोंथां।
औ
ओ मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनार फ्रानो जाबाय ओ मै मोसा मैदेर। सियाल सैमा बायदि बायदि आरो बेफोर मिथिंगायावनो थायो। आरो जोंहा मिथि थिंगायाव बुंनो हाबावो होनब्ला न'आव फिसिग्रा जुनाराबो गोगलैयो बेयाव जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि आरो न' फिसिग्रा जुनारफ्रा
उम।
जोंहा ओ जोंहा आसामनि ओ बिखायाव माखासे सानथ्रयै बेस सेनगोसाफोर दंफांफोरबो दङ आरो जोंनि मिथिंगायाव।
उम।
ओ बेफोरनो जाबाय जोंहा साल सनालु गाम्बारि सिगुन थ तिथासाब खोदोम खदाल बायदि जाथोननि दंफां दोंसोगारो आरो जोंनि मिथिंगायाव बे सेनगोसा फोर
बेफोरखौ जोङो न' लुनायाव बाहायो आरो दंफांनि उन्दुग्रा सालफिरा आरो दालां लुनायफोराव हाबाफोराव बाहायो आरो नोंथां।
औ।
ओ बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो ओ माखासे बिदिनो सेयार पालें आइजें आयला ओ बानायनानै जोङो फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो आरो।
औ।
ओ जोङो बुंनो हाबावो जोंहा मिथिखायो एसे एनै सोमलि दंफांजोंबो जोंहा सलाय खाथि बानायो होनना मिथियो।
औ।
आरो जोंहा नोंथाङाबा मिथिगौ जानांगौ जोंहा औवाजों लेखा बिलाइ बानायो बहि बानायो।
औ।
औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो बिदिनो
औ।
ओ जाहा मिथिंगायाव माखासे दाउफोर मोनबावो। मिथिंगायावनो थायो बेफोर दाउफोरा बेफोरनो जाबाय दावराय। दावमासार बााथ' दाव धनेश दावमैना दाउथुब। दाउदिग्ला हांसो बायदि जाथोनि दाउ मोनो आरो जोंनि मिथिंगायाव
उम।
बेनि गेजेराव जोंहा बुंनो थाङोब्ला मुंदांखासिन आसामनि जुनारानो जादों थसेल' गगोनां गं गोनां थानाय गान्दा
औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा मैदेर मैदेरनिफ्राय जोङो हाथाइखौ गानग्रा गहेनाफोर दानाय जायो होनना जोङो मिथियो। ओ जोंनि मिथिंगायाव माखासे दैमा दैसाबो दङ बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो। बेनिखायनो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो आदार आरो जाग्रा आदार हिसाबै बिसोरो बिदिनो ओ बबेबा मोनसे दैमायाव ओ बिदिनो ना गुरनानै बिसोरो जिउखौ खङो आरो खायफा खायफाया आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैखौ जोङो ओ दैनि मफ्राय मोब्लिबबो गोहो दिहुननो हायो होन्ना जों मिथियो
उम
ओ जोंहा मिथिंगायाव गारि मथर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामावनो मोननाय जायो होन्ना जोङो मिथियो
औ।
ओ नोंथाङाबो मिथिंगानि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां
जों जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो आं फंनैसो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय फोरखौ जों सम्पति बा बेफोरखौ बुंनो सानदों आं जेरै बेखौ मिथिंगायारि होननानै जों मिथि मोनो जे खनि बेसाद, खैला नोंथां बुंनाय बायदि पेट्रल डिजेल बा ओ लाव लाव जायनिफ्राय सोदांनानै जोङो केरासिन पेट्रल डिजेल बायदि एलपि जि गेस बायदि बायदि गेसखौ जों बाहायनो हायो दा बेनिफ्राय जोङो थिंगानिफ्राय आरो गोबां जों मोननो हाबावो
बि
जेरै जोङो
उ
मिथिंगानिफ्राय जोङो मोननाय जि बिफांफोर आरो गोमाना थांनाय आजै आजौमोननि समाव थानाय जिब जुनारनि भारा दैगेंफोर बेफोरखौ जोङो जावखांनानै बुरखांनानै मोन माब्लाबा समाव जों मोनो जायखौ जोङो मिउजियाम हलफोराव दोन दोनोब्ला बेनि दावबायारिफोरनि थाखाय जों रां आरजिनो हायो बिदिनो जों दैमा लामाफोरनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खामनानै जोङो रां आरजिनो हायो बेमाला मोजां आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय।
औ आ जोंनाबो ओ स'माबो जाबाय नोंथां।
औ।
ओ नोंथांजों ओ बे समाव गोबां खोथा रायज्लायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ। आंबो नोंथांनिसिमबो साबायखर बावबाय नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो माखासे बाथ्रा मोनथिबाय आरो आंबो नोंथांनि लागै फोरमायनो मोना जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव होमबा जों दोनथ'लायनोसै
औ दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
साबायखारसे गोजोनथों।